औ खोनाबाय।
औ खोनादों एबारलाय माथो खोनादों ओमफ्राय दहायलाय माथो खोनायाखै।
ए जाफिनलायबाय थाबथा थुबथा
ओह संनाय जायाखै बारा मा?
फैनानै फ'नानो थावारानो नांनो नागिरा
ए नों टाउनाव थाहै दावबायना खोनाबाय एबार थाउनाव थायो दावबायना नों बाहायदावबाय नेट गोनां जायगायाव
उम दा नेट आनो नांनोगिरला टावारानो
उम माबे दा सासे रायज्लायहरबावो ओमफ्रायो जायोना जाया गाबोन नायदो खेबसे खोनायाखै?
औ
औ ओमफाय दा सासेजों रायलाय हरबावदो होनदां सोरबा सासेजों
दा लायरायनांसिगोन।
औ ओमफ्राय बे कमप्लिट जायोबा ओमफ्राय गाबोनहाय नायदो ओमफ्राय जायाबा रिकुइस्ट खालामदो गाबोनहाय
औ गंथारा आङो बोरै जागोनथाय
हो बिदि रायलायाखै बुरजा रायलायाखै दाबो